औ थेन थां मानि बागै रायजलायनो एसे बुंनादो
जों दा रायलायगो जान मिथिंगायारिनि बागै सावरायगोना बिफांनि बागै ओ नोंथाङा मा मा बोथोरखौ मोजां मोनो आरो ओ जेनेबा बिफांआव ओ बोथोराव जोंङो दा दैज्लां बोथोराव जेरैहाय जोंङो बिफां गायनाय जायो नोंथाआ मा मा बिफां गायनानै मोजां मोनो आरो आरो मा मा बिफांखौ मोजां मोनो आरो मा मा बिफांआ हाय ओ बांसिन गोजौसिन जायो। बेखौ नोंथाङा फोरमायना होना गोन नामा फोरमायदो। गुसुंङो
जों दा नोंथां गोजां बोथोराव गोलोम बोथोरखौ मोजां मोनो मोन्नैखौबो। बांसिन मोजां मोननाया आरो गोजां बो बिखौ मोजां मोनो मानो होनबा गरम जाया नालाय। ओम। दा दैलां बोथोराव बिफां गायनायय होनोबा जोङो बिदिनो गाम्बारि बिफां थायो आरो बिदिनो थाइजौ फिफांबो गायनो हायो जेनेबा फिथाइ सामथायाइ मोननो थाखाय
औ।
औ इनिफ्राय बिदिनो सिसु राधा सुरा होननाय थायो बेफोर मार गोजौ जायो आरो। गामबारिफाबो आरो। बेफोरखौ बेगरनिफ्रायनो जायो बेफोर बिफांफोरा। फिथाय थायनायफोरआ बेगरनिफ्रायनो बिफां जायो जायफोरा फिथाइ थायो। खिसुमान आरो फुलि जायो। हारसिंनो रज'यो बिदि आरो नोंथाङा आरो मा मा मिथिगोन नोंथाङाबो फोरमायना होदो एसे बिफां गायनायनि बागै
बिफां गायनानैबो ओ दंफाङाथ' दङ। गोबां दङ जेरै ओ जेरै सिगुन जेरैहाय ओ मान्दार मान्दार बिफाङाथ' एसेबां ओरै खामानियाव होआ जेरै जेरै देवा बिफां दङ ओमफ्राय गोबां दङ बिदिनो ओ बै बिगुर गुस्लायनाय दंफाङा बेबो बेनि मुंखौ दा मिथिथ'आ
हम
बिदिनो गोबां दङ। खान्थाल दंफां खान्थाल दंफां दङ आरो साल बि फां दङ आरो जेरैहाय अगुरु उद दंफां दङ आनिफ्राइ तिथासाप दङ तिथासाबाबो गोजौ जासाबो एसे गोजौ गोबां गोबाव जा ओ बोसोर लाखिनो हायोबा गोबां गोजौ गो जौवो आरो माबाबो दङ ओ सोमलि बिफां सोमलि बिफाङाबो गोबां गोजौसि सिम जायो बेयो बोसोर बोसोरनि उनाव गोबां गोजौ जायो ओ आ आरो जेरैहाय बेफोरबायदिनो देवा बिफां बिदिनो आरो बायदि बायदि गोबां
मा मा दंफांनिफ्राय मा मा बानायनाय जायो दे खोन्थादे फारि फारि
आरो दंफाङा ओ गाम्बारिनिफाय जोङो जेरै ओ दर दरबो बानायनाय जायो बिदिनो बा टाम जेरै न' लुनो थाखाय बाटामबो बानायनाय जायो
न' लुनो थाखाय बाटामबो बानायनाय जायो आरो दर दरबो बानायनाय जायो जेरै जोंनि खिरखि बानायनाय जायो न'नि खिरखि आरो लोगोसे बायदि बायदि बायदि सियार टेबोल जेरै आरांगा
आरो उन्दग्रा बिसना
उन्दुग्रा बिसनाबो बानायनाय जायो खामफ्लायबो बानायनाय जायो।
औ।
नाथ दासिमबो खामफ्लायाव जिरायो सोरहाबा जिराया सोरहाबा जिरायो। बेफोरबायदिनो आरो। बायदि बायदियाव बानाय बाहायनाय जायो।
ओ मा दङ ओम ओमफ्राय आथ नोंथाङा मा दम। फाङा गोरासिन जायो खारनि थाखाय।
बे दंफांखौथ आङो मोजाङै आं खोनानाय बायदियाव अ सिशु दंफाङा गोरा जायो होननाय खोनादों सिसु दंफां आरो बियो। ओ रादा सोरा बे आरो गोसोम दागो जानाय बेयाव रानानै जेनेबा ओ रानानै गोबाव उम। गोबाव जानानै बे गोसोम दागो जायो बे दंफाङा आ राधास खुरायाबो बे राबाथाय। बेबो गोरा जायो ओ गोसोम गोसोम। खार जालायबा बे रायो राबाथाय गोरा जायो आरो ओ गोबां दं बिदिनो सिसु सिसु दं। फाङाबो गोबां गोरा जायो। खोनानायाव बेखौ आङो गोरा जायो होननाय खोनानो मोन्दों। ओ बेयो गोबां। गोरा जायोना। ओमफाय आरो दं। गोबां। अ गाम्बारियाबो गोरा जायो ओ बेबो राबाथाय खार जायोबा बेबो गोरा जासाबो राधा सुरायाबो गोरा जायो
औ ओमफ्राय मोनथा मोनसेखौ सुसिनाय आ इनभाररमेन्ट दे खालि नोङो दंफां लाइफां गायदों ना गायाखै।
बे खालि आङो ओ गायनाय जायासै आङो बे खालि दस्रा खामानियाव आङो बेस्थ'मोन। गोबां खामानियाव मुखुद दङमोन।
थाङाना। आ। औ न न'आवनो गायदोंना गुबुन फोथारफोराव गायदों जेनेबा दुब्लि।
आङो न'आवनो गायदोंमोन गोदो उन्दैयाव आङो गायनो मोनदोंमोन। गायनो मोनदोंमोन।
दंफांनिफ्राय जोङो मा मा मा गेस मोनो होनोमोन नोंथां।
खोनायासै नोंथां।
दंफांनिफ्राय मा गेस मोनो जोङो?
जोङो दंफांनिफ्राय जोङो। ओ अक्सिजेन मोनो। अक्सिजेन मोनो आरो आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि आं। बिनिफ्राय आङो बारा मोजाङै बांद्राय मिथिजोबा। आं जायखिजाया अक्सि अक्सिजेनखौल' मोनो होननाय खोनादो आरो आं।
औ अक्सिजेन गेस नङा माने जों थांना थानो हानाय नङा।
औ।
बिनिखायनो जोङो मेक्सिमाम दंफांफोरखौ गायथारनांगोन। गोबां हानायमानि नो दिनै मोन फांबा दानफायदो बा जेनेबा औ ज। बिदिनो दसथालसो गायनांगोन। नां बिदि आरो उम होनबासो औ।
दोंमोन गो गोदो।
औ आरो नोंथाङा बिदिनो दंफां गायनाय एबा मनि बाबै माबाबो मिथिबावगौबा फोरमायना होदो एसे
दंफां गायनायाथ' गोबां बुहुमाव जोङो गोबां गोबां बायदि-बायदि। ओ सिनायफेरै मि सिफेरै बिफां दङ जों बेखौ जोङो मिथिजोबा। मानोना जोङो‌ मिथिनाय मिथिनायखौल' गायनाय जायो जेनेबा। नै दा जों जोंनियाव जेरै नुनाय जायो।
आं नोंनाव ओ नोंथां ङा बयनिसाय दाम गोसासिन दंफाङा मा मा दे खोन्थानाय मिथिगोबा
बयनिसाय दाम गोसासिन दंफांखौथ' बे सन्दन बिफ दंफांखौनो होनगोन गोबां बियो ओ बेसेन गोसा दंफां औ गोबां गोजा सन्दन गोजा सन्दन बियो खोनानो मोनदों। बेयो माबा ओ माबा जायो होनदों धुना जेरै धुना सावनाय। एसेन औ जेरै सेन मोदोमनाय, मोदोमफ्रुनाय आरो मोनसे दंफां नांगौआव आ अगर दोननाय बे सिङावबो ओ बे सिङाव
औ
बे सिङाव एम्फौ हगार बे बिफां-दंफांखौ फलं होयो फलं होनानै एम्फौआ उरलांजुब बा बे सिङावहाय बेयो गोसोम गोसोम जानो हायो बेखौ ओ उरजोबबाथाय बेखौ दंफांजों दानफायखा खांनायनि उनाव बेखौ जोङो हास' हास' थुख्रा-थुख्रा फिसा-फिसा खालामनानै जोङो दिहुननो हायो दिहुननो मोनो बेयो बेयो बेजोंनो ओ एसेन बिदिनो मोदोमफ्रुनाय एसेन बानायो होननाय खोनानो मोन्दों बेखौ बानायोबो गु रां मोनो औ।
बेसेबांसो जायो मिनिमाम?
मेक्सिमाम बियो खोनानायावथ' खोनानो मोनदों ओ बियो से से केजियाव ओ नैजिबा रोजा होननाय खोनानो मोनदों। नैजिबा थामजि ब्रैजि रोजा रां बिदि खोनानो मोन्दों खोनानायाव।
औ
ओ आं फोरमायबाय। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुब लुबैबा नोंथाङा माबाफोर सोंनो हागोन।
औ ओं जेनेबा दंफांखौ बेसेबां गोदोर जानायाव हानो नांगौ जों?
दंफां बेखौ जोङो बिनि दंफांखौ जोङो नायनांगोन। दंफांखौ नायनांगोन जोङो बिस बेसेबां गुवार आरो बेसेबां बोसोर जाखो बिनि बैसोखौबो नायनांगोन। बेसेबां गुवार। बेसेबां गिदिर बेख खौ जोङो नायनानैहाय जोङो बेखौ जोङो रिसार्च खालामनानै जोङो नायनांगोन।
औ
जोङो गुवारनि गुवार नि हिसाबावसो जोङो हानाय जायो।
ओम दंफांखौ जों मा मानि थाखाय गायनाय जायो देनाय बुंलाय।
दंफांखौथ' जोङो ओ गोबां गोबां माबायावनो गायनाय जायो जेरै ओ फिथाइ सामथाइफोरनि थाखायबो गायनाय जायो जेरै जों फिथाइ जानो लुबैनानै जेरै थाइजौ खान्थाल। जेरैहाय लिथुखु दंफां बेथिगुर फिथाइनि थाखाय जेरै बोग्रि बोग्रि फिथाइनि थाखाय जेरै आरो बिदिनो बायदि बायदि फिथाइनि थाखायबो गायनाय जायो आरो न' औ आरो ओ दंफां ओ न' लुनायनि थाखायबो जोङो आलादा आलादा फिथाइ थायि ओ फिथाइ मोनजायै दंफां फांबो दङ जेरै बिदिनो ओ न'नि थाखाय न' थक्था बटाम औ न' लुनायाव खामानि होनो होनो थाखाय
आरो सायानि थाखायबो
औ आरो सायानि थाखाय औ औ अक्सिजेननि थाखाय दंफांआ जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोबां ओ गोनांथि गोनांथि औ औ मानसिनि दं नङा मानसिनि लोगोसे ओ मानसिजों ओ मानसिनि सम्पद लोगोसे थांना थानायाव गोबां गोबां हेफाजाब होयो हेफाजाब होयो माने दं ङानो जोंनि जिउ बायदि जेरैहाय जोङो दंफां नङाबो जेरै जोङो थांना थानाया साया जिराय सानदुं दुंबा जोङो जिरायनो हाया बेफोरबायदि आरो जोङो न' बां लुनायाव बाहायनाय जायो बिदिनो बायदि बायदियाव आरो फिथाइ सामथाइ जानायाव
दे होमबा नोंथां गोबां बाथ थ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांसिम दंफां गायनायनि आरो मा मा बोथोराव मा गायो बिनि सोमोन्दै मिथिबाय दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय आंसो दाननांगौ दा